औना
औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला नोंथांङा माबोरै दंङ?
औ आं दा मोजांङैनो दोंङो नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं आंङो नोंथांजों बर'फोरनि जानाय लोंनाय एबा इंख्रिफोरनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। नोंथांङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नों थां?
औ औ औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्लाथ' जोंना बर'नि इंख्रि होनोब्लाथ' गिबियावनो जोंनि खुगायाव फैयो जोंना अनज्लाजों दाउ सबायजों साम' नाफाम नारजि अमा बेफोरनो जोंना गिबिहाय खुगायाव फै ग्रोयो आरोना नोंथां?
औ औ नंगौ
औ बे जोंनि बर'नि ओंख्रिजों लोगोसे बियो जोंनि बर' हारिमुजों ओ लोब्बा थानाय एबा गोथौवै सोमोन्दो थानाय मोनसे ओंख्रि होननानै जोंङो साननानै नै लानो हायो।
औ औ
मानो होननानै बुंङोब्ला बे इख्रिखौहाय जोंहा माबेबा ओ कर्म' एबा माबेबा फुजा फाथालाव जोंना नांथारगौ होननानै जोंङो मोनथिना मोनो। जेरैहाय जोंहा अनला ओंख्रिनि बेलायावनो जोंहा अनस्ला ओंख्रिखौहाय जोंहा ओ बर'नि हाबायाव नांथारगौ होननानै जोंङो सा-सानो एबा मिथिना मोनो। बे इख्रिखौहाय जोंहा बर'नि हाबायावहाय खैना गोदाना देनानै खैना गोदाना इसिं सिंङावनो संनानै गावनि फिसाइनो जाहोनायजों लोगोसे बे इख्रिखौ ओ बिदिनो हाबायाव फैनाय गोबां सुबुंनोबो जाहोयो। यो बेनि थाखायनो जोंना बे ओ अनस्ला ओंख्रि गैयाबा जोंनि बर'नि हाबाखौ खौ जाफुंङा होननानै जोंङो साननानै मोनो। बिदिनो ओ नोंथांङाबो बिदिनो बर'नि ओंख्रिनि बागै जा मिथिगौ आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ औ ओ नोंगौ नोंथां नोंथाङा ओ थिगखौनो सोंदों आं जोंनि बर'निनो दोरोंआरि ओंख्रि माखासेफोरखौ आं नों थांनो फोरमायना होनो आखायाव लाबाय आ बेबायदिनो जोंना बर'नि दोरोंआरि ओंख्रि होनोब्ला ओ गोबां दोङो आरोना नोंथां बुंनानै जोङो बुंख'जोबनो हाया जे जोंना गिबियाव बेनि मादावनो जोङो माखासेखौ मख'नो हायोदि जोंहा गिबियावनो दोङो- नोंथाङा फोरमायलांखांनाय अनला ओंख्रि बा- जों अनलाजों दाउ बा जों- औवा मेवाइजों अनला बेबायदिनोहाय ओ जोंना गोबां ओंख्रि दोङो बेबायदिनो सबाय- जों साम' ओ बा सबायजों‌ दाउ। अमा बेदरजों नारजि। मैथाजों एम्फौ लाथा बायदि गोबां मैगं थाइगंफोर- खौ जों बर'फोरा ओंख्रिफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों बायदिसिना ओ मैगंफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय ओ
खुमब्रा ओंख्रि बा खुमब्राजों दाउ जोगोनारजों ओ दाउ बे बे बायदिनो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों- थां ओ बे अनगायै आं नोंथांनो- दा सबायजों साम'खौ माबारैहाय सङो होनना बुङोब्ला नोंथांनो आं फंनैसो खोनथा फोरमायना- होनोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां फोरमायजागोन।
सबायजों साम'खौ जोङो गिबियाव सङोबोला ओ जोङो दैमा- फोथारनिफ्राय साम'खौ खनना लायनाय- लाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां। ओ जोङो साम'खौहाय दुब्लि- दैमा फोथारनिफ्राय जोङो मोनाब बोला जोङो बेखौ बाजार बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बेनि
खिगारनो थाखाय जोङो बेखौ बाल्थिं बा माखासे दोनग्रा आइजेङाव सोमना दोन दोननाय जायो आरो ना नोंथां दैजों। बेनि उनावहाय जोङो बेनि ओ दाखोनखौहाय गारनाय जायो। मानो होनोब्ला जोङो बै दाखोनखौ गारब्लासो जोङो बेनि मोदोमखौ सोबनायाव गबोगोन नालाय बेनि उन उनावहाय जोङो ओ खिथुनि ओ खिथुखौबो दानसुमना लानाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो साहस सहस। सबायाइजों संनोबोला जोङो गिबियावनो सबाइखौ ओ सोमग्रोना दोननां गोन। बेनि उनाव जोङो बेखौ सुखांनानै ओ बिदिनो खारैजोंसो संनाय जायो नालाय जोंना साम सबायखौ। बेबादिनोहाय जोङो ओ साम'खौ हाय गिबियावनो एवफ्रामग्रोना लानानै हा हारुनना दोननांगोन बेनि उनाव जोङो दै होनांग साम'खौ सबायखौ रुग्रोननाय जायो आरोना नोंथां ओ रुखांनानै ग्रोबनो जोङो बेयावहाय खारै होनानै ओ सागं सानाय जायो। जाय- जों बुङो बर' रावाव पक्रास होननानै बे पक्रासजों सानानैनानै जोङो दोलो दोलो खालामखांनायनि उनाव बेयावहाय साम' होनानै बा जोङो जोंनि बर'नि नो दोरोंआरि बानायनाय ओ खारैखौ होनानै जोङो बै सबायजों साम' ओंख्रिखौ सं संनाय जायो आरो। बेबायदिनो जों आदा घन्टा बा से घन्टा न्टासो संनायनि उनावहाय जोङो बेयो जेब्लाना मोनगोन अब्लाना जोङो बेखौ बेवहाय बेवहाय जोंनि बर'निनो दोरोंआरि मस्ला जेरै दुन्दिया बा ओ गंगार दुन्दिया बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। ओ जोङो गोदोनि मुगायाव जों नुनो मोनोमोन बेबायदि ओंख्रि सङोब्ला जोङो अरदाबाव बांसिन संनायखौ जों नुनो मोनो। मोनोमोन नाथाय दानिया जोङो बे फोर ओंख्रिखौ ओ गेस गेसावसो संनायखौ जोङो दानिया नुनो मोनसै आरोना नोंथां। नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जे एम्फौ लाथा। ओंख्रि बा नारजिजों अमाखौ मारैहाय सङो।
औ हागोन नोंथां। जोंनाथ एम्फौ लाथा होनोब्ला जोंनि बर'नि बेबो मोनसे खायद होननानै जोङो साननानै लानो हायो। बेफोरबायदिनो जोंहा एम्फौ लाथाखौहाय बांसिन सुबुङानो जोंना बिदिनो फ्रायबो जाना मोजां मोजां मोनो बिदिनो जोंना अनला खारै एबा थास' बिबार। ओ बिदिनो। बायदिसिनाजों जोंना संनानै जानायखौ जोङो मोनथियो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदि बिदि जानानैनो जोंना मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो बांसिन ओ बे एम्फौ लाथाखौ जोङो एवनानै एबा फ्राय हिसाबै जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ-औ
औ आ बिदिनो। जोंना नारजि आरो अमा होनोब्ला जोंनि बे मोनसे बर'नि ओंख्रिल नङा। बि जोंनि समाजजों गोरोबनानै थानाय एबा मोनसे खान्थि गोनां ओंख्रि होननानै जोङो बेखौ सान्ना लानो हायो मानोना जोंना बे ओंख्रिखौ सोरबा सुबुङा थैयोब्ला एबा बेनि खारजोआव जोङो बे ओंख्रिखौ नांथारगौ होननानै सानना मोनथिना मोनो बेनि थाखायनो बेखौ जोंना खारजोआव होनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जाय सुबुं सुबुङा जोंना थैनानै थांदों बे औ बेनि मुङाव जोंना नारजिखौ सावगारोब्ला जोंना बे सुबुंजोंहाय सोमोन्दो गारनाय जायो एबा न'खरनि सुबुं एबा गामिनि सुबुंजों बे थैनाय सुबुंनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गारनाय जायो एबा बिदिनो नागारनाय जायो होनना होननानै जोङो मोनथिना मोनो बेनिखायनो जोंहा नारजिखौ बे सोरबा सुबुं थैयोब्ला बेनि खारजो एबा बिदिनो नांगौ जायो।
औ।
बे ओंख्रिखौ संनायनि आदबानो जाहैबाय जोंना नारजि नारजि होनोब्लाथ' जोंना गि गिबियावनो नारजि महरै जानानै फैखाया। बे नारजिखौहाय जोंहा फाथो आबाद मावनानैसो बानायनाय जायो। बे फाथोखौ फाथोनि बिलाइखौ जोंहा खाबाय खानानैहाय सान्दुंआव फोरानना दोनबाय। अब्लानो जोंनिया बेयो नारजि नारजि बुंनो हायो एबा जोङो फोरानखांनायनि उनाव रानोब्ला बेखौ नारजि बुङो।
औ नोंगौ
नारजि ओंख्रिखौ गोबां सुबुङानो गोबां रोखोमै सङो खायसे खायसेया जोंना बे नार नारजिखौहाय बिदिनो सान्दुंआव फोराननानै स्रेम स्रेम खालामनानै बेखौ सिफ्लेजोबनानै बेखौ संनाय जायो नाथाय खायसे खायसेया जोंना बे नारजिखौ बिदिनो गुवार गुवारैनो बिलाइखौनो जोंना सोमना दोननानैहाय बेखौ रुइहोनानै रुइखांनायनि उनाव मोजां सुना लानाय जायो बेनिफ्राय सुखांनानैहाय जोंहा अमा बेदर बिदिनो अमा बेदरजोंसो बांसिन जायो नालाय अमा बेदरखौ एवफ्रामना लायो मोजाङैनो। बे एवफ्रामनायावनो जोंहा गासिबो मस्ला मस्लि फियास ओ जाब्रां बिदिनो बायदिसिना ओ सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बायदिसिनाखौ होनानै लानाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा औ बे ओ नारजिखौहाय जोंहा रुग्रो रुनानै गेब्लेहोयो। ओ रु बिदिनो रुनायाव रुबाय थानाय समावनो जोंनिया बेखौ गेब्लेनायनि थाखाय खार दैखौ होनानै लानाय जायो होखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ गोदौनानै गेब्लेयो एसे अब्ला अब्ला जोंहा अमा बेदरखौ बेवहाय होसननानैहाय ओ बिदिनो ओ अर सुना होनानै मोजां गोदौ होनोनानै फोमोननाय जायो। औ बिदिनो जोंनि ओ नारजि ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सङो होननानै आङो मोनथिना मोनो नोंथां
औ नंगौ।
औ बिदिब्ला औ बिदिब्ला ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ खारदै एबा बर'नि ओंख्रियाव फाग्रा बे गोनांथार बेसाद बेखौ माबोरै बानायो होननानै ओ नोंथाङा मोनथिनाय जायो एबा नोंथाङा माबोरै बानायो बे खारदैखौ
औ औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो नोंथां ओ जोङो बर' हारिया नावहाय ओ खारदैखौ जोङो ओ बानायनानै जायो आरोना नोंथां ओ गोबां सुबुंफोरानो खारदै बानायनो रोङा आरो ना नोंथां बेनि थाखाय जोङो हार बाजार गलाफोरावहाय जोङो बेबायदिनो सदा बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना थाय जोंनि आइजो फोराहाय गामि ओनसोलनि आइजोफोरा ओ जोङो न'आवनो ओ अर्गेनिक थालिर बिफांनि खारैखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां बे खारैखौ जोङो माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो थालिर दंफां नांग्रोगोन आरोना नोंथां बै थालिर दं बिफांखौ जोङो दाननानैहाय ओ बै थालिरफोरखौ जिरना दोननांगोन आरोना जिरखांनायनि उनावहाय जोङो बे थालिर दंफांनिनो ओ मादा जायखौ मादा बुङो बे मादाखौहाय जोङो खदाल बा ओ बायदिसिना आइजेंफोरजों जावनानै जोङो बेखौ फोरानना लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां जेब्लाना बै ओ फोराननायफोरा रानगोन अब्लाना बै ओ
थालिरनि फस्लाफोरखौ जिरनायखौहाय जोङो जमा बुथुमनानै जोङो ओ सान्दुङाव औ सावनाय जायो आरो ना जेब्लाना बै सावनायनि फाय जोङो जेब्ला हांगार मोनगोन बै हांगारानो जोंना खारै हिसाबै बाहायजायो आरोना बै हांगारखौहाय जोङो दै सारस्रिनानै एसे गिसि सिदोब खालामनानै जोङो सालिनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जेब्लानो ना ओंख्रिफोर जानो नागिरो अब्ला बै ओ खारैखौहाय सरनानै होनायनाय जायो आरो
औ नंगौ। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय नोंथांजों सावरायना मोननानै
औ औ नंगौ नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
बिदिब्ला नोंथांनिसिम औ गोजोननाय थाबाय औ।